ह
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों आं नोंथालाय? नोंथाङा खोनादों ना हो?
खोनादों खोनादों।
औ औ होमबा होमबा ज नोंथां सम दङ'ब्ला नोंथाङा मानोे जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नामा?
औ औ।
औ औ औ। जों जों मोनसे आयदा लानाया जाहैबाय जों माने न'आव फिसिनाय जिब-जुनारनिफ्राय माने जों मा मा मुलाम्फा एबा रांखावरि आरजिनो हायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ जिब-जुनार होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनि मा होनो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने गोदो गोदो आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो माने माने न' इदिनो जिब-जुनार फिसिनानै माने न'खर खुंबोनाय ओ रां-खावरि रां-खावरि आरजिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। दिनैसिमबो आरो जों दिनैनि मुगायाव माने जों नुनो मोनदों आरो बिदि बिदिनो मा होनो हौवा माहारि फोराबो माने हौवाफोराबो माने गोबां माने आरो लोगोसेनो नोंथां मा होनो हौवा माहफोर जोंना आइजो माहारि माने बिदिनो अमा लानानै माने माने रां-खावरि आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। गोदोनिफ्रायनो माने जिहेतु जोंनियाहाय बर' सुबुंफोरा माने बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोखादों सुबुं माहारिया दाउ अमा दाउ अमा जों माने दाउफोरा माने जिउआव‌ मा खौबो जों नुनो मोनदों आरो अमा गोबां अमा मासे फिसिनानै जुदि बेखौ अब्लाबो माने जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो मोसौ होननानै बुङो मोसौखौबो जों माने फिसियोब्ला माने जोंहा फिसा एरोबा माने मोसौ गाय लायोबा मासे लायोबा माने बिनि बिनिफ्राय जों माने फिसा एरनानै माने जों गोबां गोबां फेहेरनो हायो आरो फिसियोब्ला माने जों बेनिफ्राय गाइखेरबो मोनलोंबाय आरो माने जोंनिया माने मोसौफ्रा एरबायबो आरो आरो जों दाउफोर दाउनि बेलायावनो बुंनानै जों दाउफोरखौ माने दाउफोरा न'खराव थाखायोब्ला माने जों आलासि एबा न'नि गोजायै जानोब्लाबो माने जों जानो गोसो जाबानो माने दाउखौ सिथारब्रबनानै जानो हायो आरो जोङो। आरो जों मा होनो बिदिनो गोबां बुरजा दाउ फिसिनानै माने जों मा होनो फान- रां आरजिनानै न'खरनो न'खरनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनो हायो बिदिनो माने जों जोंनिया माने ओरैनो दाउ अमाफोरनिफ्राय माने जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो दायोथ' माने गोबां गोबां माने ब्रयलार बयलारनि फार्म बोरमानि फार्म मोसौ फार्म अमा फार्म बिदि खुलि माने बिदि खुलिनानै न'खराव माने साख्रि गैयाबाबो माने बेफोरजोंनो जिउ खुंनाय खौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां दाबो एसे बे दाउ बोरमा फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हा-
औ औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा जोबोर गोबारैनो बुंलांबाय आंबो दसे सम बिदिनो बुंलांसै दाउ अमा फिसि- नायनि बागै जोङो दाउ अमा फिसिनानै जों गोबां रां खामायनो हायो नांगौ मानोना जोङो दााव अमाफोरनिफ्राय जोङो गोबां बिदिनो जोङो बायदिसिना खामानिफ्राव जोङो फैसाफोर मोनोबा जोङो बाहायनो हायो जेरै जोङो दाउखौ जोङो
ओ दाउनिफ्राय जों फैसा बायदिसिना मोननोबा जों माने दाउफोरखौ जोङो मासे मानैल' फिना लाबो गैया जोङो फिनोब जोङो एकस'था दुइस'था गाहाम फिखानांगौ बिदिनो न' बानानै दोननांगौ न' बानायनानै जोङो बायदि जोङो आदार होनांगौ बिदिनो दाउआ मा जायो बेखौ जों आदार होनांगौ आरो बिदिनो जोङो फुं फुङाव होदो आदारखौ बेलासियाव होदो आरो मोनायाव बिदिनो दाउआ मा लोङो बिदिनो दैफोर होनांगौ बिदिनो आदारफोर बायदि बायदि बिदिनो जोङो माने दाउफोरखो जोङो माफा मानैल' फिसिना लाब जाया जोंना। फैसा नांगौबा जुदि ओ बिनिबो जोङो इनकाम खालामनोबा‌ जोङो एसे बुरजा बिबां जोङो फिसिनांगोन। जेरै जोङो दाउ लकेल दाउखौनो हक इदिनो हांसो इदिनो ओ बयलार बयलारखौबो जोङो गोबां बिबांनि लाबोनानै इदिनो एकसथा दुइसथासो लाबोनानै जोङो फिसिनो हायो जों बिनिफ्रायनो गोबां रां मोननो हायो बिदिनो फायखारिफोरनो जोङो बिदिनो गासिखौबो हरजोबबा जों माने गोबां लाब जायो। बिदिनो जों माने बिदिनो दां दाउ अमा फिसिनानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो आरो जोंहा गुबुन फारसेथिङो ओ नाबो जों फिसिनो हायो माने जोंना फुख्रिफोराथ' थाखायो बयनियावबो जों फख्रिखौ एसे मोजाङै गोथौ खुरनानै जोङो दैखौ माने बार' मासिया बार बार मास थानाय दैखौ ओ दै फुख्रि बानना दोननांगौ जोङो जेरै दैया जोंना राननो मोनै बायदि थाबाय थानांगौ जोङो बेफोराव माने जोंना खौ एसे बुरजा हगारनानै जोङो नाफोरनोबो माने जोङो फुं
औ हेलौ
अमाखौ अमानि
खोनायासै आं औ बुंफिनलाय नोंथां आं नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै।
औ माने दा जोङो अमाफोर फिसियोबा जोङो अमानिफ्राय माने गोबां रां खामायनो हायो।
औ
औ जों माने अमाखौ जोङो मासे मानैल' फिसिनानै जोङा लाब जाया बिदिनो जोङा अमानि फेमिलि बानायनो नाजानांगौ।
ओ
अमानि फेमिलि बानायबा माने जोंना बिदिनो गोबां रां मोननो हायो जोङो अमानि अमाखौ जों माने बिमाखौ मा थाम माब्रैसो थानांगौ आरो बिदिनो माथाम माब्रैल' नङा इदिनो दसथासो थानांगौ बिमाया। बिमाफ्रानो दसतासो थायोब्ला बिदिनो बोसोराव मासे बिमाया बिदिनो दसथासो फिसा होयोबा बिदिनो दसथा अमायाव बिदिनो एकस'था फिसा जागोन एकस'था फिसायाव जुदि मास बे अमाया बिस सारि हाजार खरि मोनोबा बोसोराव जोङा सारि लाख जागोन आरो ब्रै लाख रां थाखा मोनगोन आरो जों बोसोरावनो दा जोंना अमाफ्रा माने तिन मास तिन मासजोंनो माने फिसा होयो नालाय ओ बिदिनो जेनबा थाब जायो आरो ओ बिनिखायनो माने जोंनिया थाब थाब बिदिनो अमाफोरजोंबो जोंहा माहाजोन जानायखौ नुनो मोनसै बिदिनो सोरबा खायदा गोरोंफ्रा बिदिनो जा जोंना ओ दाउ अमा बिदिनो फिसिनानै जों माने गोबां रां खामायनो हायो थिग बिदिनो मोसौखौबो जोङो मासे मानैल' फिसिनानै लाब जाया जोंना बिदिनो मोसौखौ गोबां फिसिनांगौ जोङो बिमाफ्रानो दिनै माथाम माब्रै थानांगौ। बिमाफ्रा माथाम माब्रै थाबाय जोंना बेफोरनि फिसाफ्रानो माने जोंना गोबां जाहैयो आरो जों गाइखेरफोरबो फाननानै जों माने लिटारावनो जोंना ब्रैजि बाजि रां जाबाय दानिया माने गोबां बिदिनो फैसा मोननो हायो जों। बिदिनो मोसौ गाइखेर फाननानैबो आरो जोंना मोसौ हालुवाफोर फानोबा जोङो जरासे जुदि मोसौ मानैखौ फानहरोबा जोंनिया बिदिनो ब्रैजि रोजा बाजि रोजासो मोनोसै मोसौआ माने एसे गि दिर जानानै इदिनो ओ नोङो फुङाव जुदि जो मोजाङै आबदाल लायोबा फुुं बेलासि मोना नोङो एसे खस्थ' खालामोबा बिदिनो माने सानसे समाव बिदिनो मोनहैगोन आरो ब्रैजि बाजि रोजा रां मासे मानैजों जेनेबा हाल जर याव आरो जेनबा बि माने मोसौफोरजों माने गोबां रां खामायनो हायो थिग बिदिनो जोङो मोसौ जारसिफोरबो फिसिनांगौ हायोबा जोङो मोसौ जारसिफोर फिसियोबा जोंना माने गाइखेरफोरनि थाखाय जोंहा जोबोद मोजां मोसौ जारसि मासेया बाल्थिंसे गाहाम गाइखेर होननाय माब्लाबा समाव बिदिनो आदार जुदि मोजां होयोबा आदारखौ जुदि बि बिदिनो मोजां जाहोनो हायोबा फुरा बे हटेल मोनसेखौ सालायजोबनो हायो गिदिर गिदिर हटेलफोराव बांसिन जान माने बिदिनो मोसौ जारसिफोरनि गाइखेर बायदिखौ माने बांसिन हैनाय नुनो मोनसै गाइखेरा माने बिदिनो ओ आदारफ्रा माने बिसोरो जायो जेसेबां आरो होयोबो बेसेबां माने बिसोरखौ फिसिनाया माने जोबोद लाब आरो बिसिबां जागोन बिसोरो जांनो होगोन गायफोरखौ जों माने फानखलायनो हाया आरो जों जोङो बिदिनो खस्थ' खालामनांगौ खस्थ' खालामनानै जोङो माने बिसोरबोथ' होगोन जोंना बिसोर मोसौ जाथि थाराने गोबां गोना
उम
गाइखेर होयो गाइखेर फानै जों माने गोबां फाननानै जों हाल जानायफोरखौ नुनो मोनसै बिदिनो जोंनि बर' जाथिफ्रा बांसिन बिदि मोसौ जारसि गायफोरखौ फिसिनाय नुनो मोना बिदिनो बेलेग हारिफोरा बांसिन मोसौ जारसि गायफोरखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो बिनि जउनाव बिसिोरना माने थाखा फैसानि आं आंखार जाया मोसौ गाइखेराथ' दैलिग मोनबाय थायो नालाय बुरजा लिटार बिदि माब्रै माबासो थाबा बिदि बिदि माब्रै माबासो मोसौ जारसि गाय थाबा माने गोबां रां मोनो दै लिरनो बेफोर माने जोंनियाव थायोब्ला माने गोबां बिदिनो जोंनियाव न'खर सलायनाय बायदिफ्राव माने गोरलै जायो खस्थ' जाया बिदिनो जोंनाव थाखा फैसानि अभाब जाया बिदिनो जोङो जिब जुनार फिसिनानै जोङो माने गोबां बिदिनो राहाफोर दङ जोङो नागिरनानै लानो रोङोबा जोंनाव माने बे बे फोरनि लामाया गोमाया आरो जोङो साख्रि ख्रिनि गोनांथि जाया बेफोरखौ जोङो मावनानै जानो रोङोबा जोङो बे बाहेर जोङो खामानि मावहैलाखै जों न'फ्रावनो बेफोरखौ जोङो सानखांनानै मावनो रोङोब्ला बेफोरनिफ्रायनो जोंनाव गोबां रोखोमनि बिदिनो फैसा फैयो जोंनियाव दा होमबा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांसिम आरो नोंथाङाबो दा जोङो समाबो जानो हमबाय नालाय नोंथां दा जोङो रायल्लायनाय खौ जों दोनथनोसै आरो औ